खोनादोंना? हेल'! औ हेल'! हेल'!
नोंथांनिखौ आं खोनाफैयाखै!
अ औ खोनाबाय आङो दे खोनाबाय ना खोनादोंना नोङो? हेल'!
हेल'!
औ खोनाबाय ना?
होमबा दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायसै जोङो दायो जुदि नोङोहाय बेस्थ' नङाब्ला? हेल'! औ खोनाबायना? ओं खोनाबायबा जोङो दिनै मोनसे जाय आयदानि सा सायाव सावरायनोसै। ओं। जेनेबा सावस्रिनि सायावनो सावरायगोन। जोङो सावस्रिखौहाय जोङो माबायदिहाय गोगो गै लाख
औ सारायनोसैब्लालाय नोंथां बुं
जेनेबा सावस्रि होनोबा औ जेनेबा सावस्रि होनोबा थ' जोंनि देहा बे देहाखौ लाखिनानै ओ गोग्गोयै लाखिनाया जोंनिनो खामानि जोङो थ' सामफ्रामबो जिउआवहाय जोंनि सावस्रिया ओ मोजां नङाब्लाथाय हायथ' जोङो ओ गोसोफ्राबो मोजां जाया बेबायदि आरोना दा जोङो सावस्रिखौ माबायदिहै गोग्गो लाखिनो हायो नों मा फ बुंनो सानो बेखि खिदिनि आयदायाव जेनेबा नोङो मा बुंनो साना बेखौ इसे बुंना हो। इतसे
औ अब्ला औ आंथ' जों सावस्रिनि बादै जोंनि जोंनि सोलेर नङा ओमबा देहा
उम
लेरफोजो जों नांगोन जोंनो सिगाङावनो जों नांगौ जोंनो आदार आरो जों मा होनदो ओ जोंनि थांना थानां जोंनि
हेलौ
सारनि बेलायाव होननि जोंनि जेरै देहा जों गोग्गो लाखिनो थाखाय नांबाय थिखंनियाव जोंनो नांबाय थानाय।
उम
जोंनो जाबाय जोंनिया ओ गु जाहैबाय जों बेजों लोगोस
थाङा इस
माखासे दङ जोंनि मैगं थाइगं जों मैगं आरो जोंनि फिथाइ साम थाइ ओ जोङो मा होनदो जोङो नां गौ बायदियै जोङो मा होनदो जो नांगोन ओम आरो जोन नांगौ बायदियै जानसि ङो ओ से ए सेयाव जोङो नांगोन अब्ला जोङो बेखौ खौ जोङो गाहाम हायो अब्ल अब्ला नों थां थाङा आ